खोनायाखै नामा?
खोनादों आब'।
अ ओरैनो दंना आगै
औ ओरैनो दं
अ दे होमब्ला जोंङो बर'नि मुंदांखा नाफाम नोंथाङाथ' आगैया मिथिखायो जानांगौ नाफामखौ।
औ औ मिथिगौ।
बेनि बागै दसे सावरायनोसै
औ औ सावरायजागोन
अ आगैया बेखौ बबेनिफ्राय मारै-मारै बानायो बेखौ एसे फोरमायनानै होदो।
औ जागोन दे।
औ
होनोबाथ' जों ङो गा सुबुंफोरानो मिथिखागौ। नाफामाबो मोनसे जोंनि बर'निनो होनजायो नङा होनबा।
औ औ औ नंगौ
नाफामखौथ' जों गासिबो जायोआनो
औ औ
नाफामखौहायो जोंङो माबोरै बानायो होनोब्ला गिबियावनो जोंङो नाखौहायो फोरानग्रोनानै लाग्रोनाय जायो।
औ
बिनिफ्राय जोंङो जेनेबा जोंङो नाखौहायो गुरना लायना गुरनानै मोननाय एबा सारनानै मोननायखौ जोंङो फोसाबनानैहाय जोंङो सानदुंआव फोराननानै गोरान खालामना लानाय जायो।
औ औ
बिनिफ्रायो जोंङो नाया गोरान जायोब्ला अब्ला जोंङो नारजि देनो थियारि जायो।
नाफाम औ दे बेनिफाय
ना
नाफामखौ
औ औ
जोंङो थास' ओ बिखंखौहायो था-थास' गोसोम